नोंथां
औ खोनादों
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आं जेबो खालामथवाखै ओरैनोथ' जायो
अ नोंथाङा खबरफ्रा माबायदि नोंथां
मोजाङानो दंथ'यो नोंथाङासो माबायदि दङ नोंथांनिया।
अ आंनाबो दामानि मोजाङैनो दंथ'यो ओ नोंथाङा जाखांबाय नामा ओंखाम
दाथ' जाथ'वाखै दसे थानानै जानोसै आरो जाथ'नाय जायाखै
औ ओमबा नोंथाङा दायो ओ जाथ'वाखै आंबो नोंथां
अ अ
नोंथाङा दायो फ्रि दं होनबा ना
औ दङ दङ
अ नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आङो एबा ओ। ओ मोनसे आयदासो लाना फैदोंमोन आं नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां सावरायजागोन नोंथाङा जागायदो।
ओ टेक्न'ल'जिनि सायाव जोंनि जौगा टेक्न'ल'जिया माबायदि गोदो निफ्राय लानानै दासिम माबायदि जौगाबोदों नोंथाङा ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं फोरमायनि। औ गोदोनि आरो दानिखौ नायोब्ला जों टेक्न'ल'जि। बिगियाना जौगानायखौ जों गोबां नुयो आथिखाल जों बिगियानखौ जेराव बो नुयो जों जोङो न'खराव बाहायनाय मुवा बेसाद बेफोरावबो जोङो टेक्न'लजि खौ नुनो मोनो आरो गुबुन बायजोआवथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरावबो जों गियान जौगानायखौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा जोङो न'वाव बाहायनाय गिबियावनो जोङो बुंग्रोनो हागोन जे ओ बयबो बाहायखायो मबाइल फन बेबो बिगियाननि जौगानायनि गेजेरजोंसो जादों नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ बे गोदोनि दिनावथ' जोङो। ओ मबाइल फनखौ मोनामोन बुंनो थाङोब्ला ओ म बाइल फैनायनि सिगां जोंनि गेजेराव फैदोंमोन टेलिफन।
टेलिफन जे औ जायखौ जोङो टार गोलाव बोनानै जोङो बे ओ फन राय्लायनो हायोमोन नाथाय आथिखालावथ' जोंनि मबाइलाव बेबाय दि‌ थार बोनानै रायज्लायनायखौ जों नुनो मोनलिया आरो मबाइल बै फैना जोङो बुंनो हायो जे दा जों बाहायबाय थानाय मबाइल फननि सिगाङावनो जोंनिया फैदोंमोन किपेड मबाइल नङा होमबा? दा किपेट मबाइलनि उनाव जों जोंनाव फैदों स्मार्ट फन एनड्रइड बेफोरबायदिनो गोबां आरो बुंनो थाङोबा जोङो। मबाइलावनो जों आथिखालाव गासैखौबो मोननो हायो जेरै घुरि घरिखौबो जों बिगिनि जौगानायखौनो होनना बुंनांगोन मानोना घरिया याबोथ'मेसिनजोंसो सालाय जानाय जोङो आथिलाव मबाइलावनो जोङो टाइमखौ नायनो हायो आरो केलकुलेटार बायदिखौबो। जों मबाइलावनो बानायनो हायो नङा होमबा? औ नंगौ आरो। ओ बिनि अनगायैबो न'आव बाहायनाय जोङो बिगियाननि जौगानायाव मा सोलायनाय फैदों होनब्ला जों बुंनो हायो जे फ्रिज फ्रिजआबो गोदोनि दिनाव गैयामोन नाथाय जों आथिखालाव जों फ्रिज बाहायनो हायो। आरो ओंखाम संनायाव जोङो लाइनजोंबो संनो हायो। नङा होमबा हिटार बाहायनो हायो। आरो ए मिक्सार ग्राइडारखौबोथ' बिगियाननि जौगानायखौनो होनना। बुंनांगोन मानोना बेबो मेचनजोंनो सालाय जाखानाय बे खौ बिगियानानो दिहुनखादों नङा होमबा? आरो औ आरो बे बेनि अनगायैबो जोङो। बुंनो हाबावो जे नों गारि मथर गारि मथराव बे बिगियान जौगानायनि थाखायनो जादों नङा होनबा जों बे गोदोनि मानसिफोरा थाबाय एबा दाबसे जायगानिफ्राय बबेबा दाबसे जायगासिम थांदोंमोन बा दावबायहैदोंमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बिगियान जौगानायनि जाहोनाव जोङो गारि मथ'नि गेजेरजों थांनो हायो बा ट्रेननि गेजेरजों थांनो हायो। नङा होमबा आरो बिरखंनि गेजेरजोंबो जों। गोजान गोजान जायगायाव जों एसे समनि गेजेराव जों थांब्रबनो हायो आरो। नङा होमबा औ आरो बुंनो थाङोब्ला। बुंनो हागोन जे गोदो ट्रेना जोंनिया खैलाजोंसो सोलियोमोन। नाथाय जोङो बिनि उनाव मोन बाय जोङो दिडिजेलजों सोलिनाय आरो दाथ' लाइटजोंसो खारबावो। नङा होमबा औ बे औ बे बिगियान जौगानायनि बेलायाव नोंथाङा आरो मा मा सोलायनाय नुबो। बोदों नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ। एसे टेक्न'लजिनि सायाव एबा बिगियाननि सायाव आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों औ।
सोलायनायबा बिगियान फैनायनि थाखाय मायाव मायाव सोलायनाय। फैदों बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो।
टेक्न'लजि एबा बिगियानानो गोनो सोलायनायखौ नुबाय जोङो दायो गोबां माने मेसिनफोर ओंखारबाय जोंनि खामानिफ्राव माने गोबां माने हेफाजाब होयो आरो ना। जेरै माइ गायनायावनो होन जोङो बेबायदिनो ट्रेक्टर गोबां माने मेसिनफोर ओंखारबाय जोङो बे खौहाय माने मैगं थाइगं गायनायफ्रावहाय जों गोबां इजियै जों माने ओ मेसिननि एबा ट्रेक्टरनि गेजेरजों हालौवनानै जोङो एबा माइफोरखौबो जों गायनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो जोङो बबावबा हान्थिनो थाखाय जोङो बिगियाननि दुरुन जानाय एबा टेक्न'लजिजों बरनजानाय माबाफोर गारि मथरफोर जो जोङो हान्थिनानै जों बेलेगावहाय थांनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
आरो गोबां बेबायदिनो टेक्न'लजिजों बरन जानाय गोबां मुवा बेसादफोर दं। नोंथांमोनहा बिदिनो सिगाङाहाय ट्रेन फोर बेदिनो खैलाफोरजोंसो सोलियोमोन बाट दायो। गोबां माने टेक्नलजिया माने आपग्रेद जानायखाय एबा जौगानायखाय गोबां माने सोलायनाया फैबाय आरोना। दायोथ' गोबां बेबायदिनो जों नुनो मोनो। जोङो अनलाइननि एबा मबाइलनि गेजेरजों गोबां बेबायदिनो सोलायनाय फैबाय जोङो मबाइलनि गेजेर। गेजेरजोंनो जों गोबां बेबायदिनो जि पि एस जों मेप नायनो हायो जों बेफोर माने गासिबो माने टेक्न'ल'जि एबा बेफोर गासिबो बिगियाननि बरन जानाय आरो ना? जोङो दा नुनो मोनो जोङो। मबाइलनि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों बिगियानजों द दिहुन जानाय एबा जों मबाइलजोंनो जोङो अनलाइन पे जोङो फैसाखौ जोङो इउपि आइ जों बाहायनो हायि नङा होमबा नोंथां गोबां माने। फास्ट जाना फैबाय आरोना जों बेबायदिनो गोदोथ' बेबायदिनो। बिदिनो गोबां माबा स्मार्ट फन एबा कम्पिउटार बेबायदिफोर गैयामोन। इन्टारनेटफोर गैयामोन दायो माने जोंनि बे टेक्न'लजिया गोबां माने आपग्रेड जाबाय दानि जोंनि सोलिबाय थानाय प्रेजेनाव ना गोबां माने सोलायनाय फैबाय जोङो दैलि दायो स्मार्ट फनखौनो एबा जोंनि मबाइल फनखौसो जोङो बाहायनाय खौ मोननो हादों गोबां माने आपग्रेद जाबोबाय आरो ना गोदोनिफ्राय। जोंनि बे टेक्न'लजिया गोबां माने कम्पिउटार ओंखारबाय जोंहा गोबां माने सुबिदा जोंनि थाखायनो मोजां जादों जोंनि बाहायनाय एबा जोंनि फरायनाय जोंनि माबा मोनसे थांखि लानानै जों मावफुंनायाव बेहाय जोंनि टेकनलजिया जोंखौ माने जोबोद माने हेफाजाब होदों। बुंनो थाङोब्ला टेक्न'लजिया माने जोंहा दिएदभान्टेजबो दङ। गो गोबां माने टेक्नलजिनि जुनैनो गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा बेबायदिनो गोबां माने मबाइल फननि गेजेरजों एबा ससियेल मेडियानि गेजेरजों गोबां माने टाइमखौ स्पेन खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना नोंथां बेबायदिनो माने गावनि मोदोम एबा गावनि देहाफोरखौ बिबदिनो टेक्नलनि ओ टेक्नलजिनि जाहोनाय गोबां माने बेदिनो देहाफोरखौ खमज'रि खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला बिसोर टेक्न'लजिजों बरनजानाय मबाइल फन एबा इन्टारनेटनि जाहोनै गोबां माने बेफोर ओ ससियेल मेडिया नि जानाय बेफोर नायनानै एबा टाइम स्पेन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। एबा गावनि ओ ओ टाइमफोरखौ गारनानै फेमिलिफोरखौ गारनानै बेफोरावसो टेक्न'लजिजों ओ टुल्स बरनजानाय एबा बेफोरावसो टाइम स्पेन्ड खालामनानै गोबां माने टाइमफोरखौ हगारनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नंगौ।
नायोबा जोंहा गोबां माने डेभेलप जाबोबाय आरोना गोदोथ' जों बेफोर बायदि जों नुनो मोना मोन जोङा मबाइल फनबो ओ नुयोब्लाबो जोंहा खालि नोंथां होननाय बायदि बे बे टेलिफन बे थार बेजोंसो फन रायलायनायखौ जों नुनो मोनोमोन बाट टु जिनिफ्राय थ्रि जि ओंखार बेनिफ्राय फर जि ओंखार दायो दानि सोलिबाय थानाय थासारिया फाइभ जि सिम सोलिनानै दं नोंथां ना
औ नंगौ नंगौ
आरो बेबिदिनो गोब जोङो फास्टार माने इजियै जों सोलोंथाइखौ जों लानो हायो टेक्न'लजि जाहाबो आं माने इजियार जोंनि थाखाय गोबां गोरलै खालामना होबाय गोबां माने फास्टेस् गोबां स्पिड जोंनि खामानिफ्रावहाय ओरैनो माने गोरलैयै जानायखौ जों जों नुनो मोनदों जों दायो ओ जों नुनो मोनबावदों जिथु जों एलेकट्रिकजों जोङो बेटारिनि गारि गोबां बेबायदिनो आपग्रेड जा जाबोबाय आरोबाव माने पेट्रलजोंसो जों खारनायखौ जों नुनो मोनोमोन। दायो माने बेबायदिनो बे टारिनि ओ गारि ओंखारबाय एबा ओ ओ इलेकट्रिकनि बेजोंबो खारनायखौ जों नुनो मोनो दायो गोबां माने आपग्रेडनिफ्राय आपग्रेड जानानै फैगासिनो आरोना टेक्न'लजिया। आरो ओ जोंनि फैगोन जेनेरेसनावबो बेबायदिनो आपग्रेड जालांगोन होननानै जों सानो। ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा ओ टेक्न'लजिनि एबा ओ बे जोबनो थाङा गोबां माने बुंबाबो माने समानो थोआ आरोना नोंथां जोंहाथ' दायो समाबो जाना फैबाय नङा होनबा नोंथां। ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। नोंथाङा आंनो बेबायदि दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ आंनि गोसो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरबाय थाबाय आरो ना नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरनाय थाबाय नों थांजों सावरायना आंबो गोजोननाय मोनबाय दे बिदिब्ला
औ जागोन दे नोंथां। औ।